नोंथां
औ नोंथाङाथ' बे समाव
औ औ नोंथां ओ बे समाव जोङो सावरायनो हागोन नोंथांनि टपिकआ मा दङ बे नोंथाङा फोरमायदों टपिक हिसाबै जों सावरायनो होलांनोसै।
नोंथांजों आं बे समाव माने जोंनि समाजारि नोजोर नि सायाव रायज्लायनो सानदों बेबो माने सा हिनजावसा आरो फिसा हौवासा बेनि सायाव राय नों सानदों आं जोंहा फिसा हिन्जाव होनोब्ला
नंगौ
जोंनि इण्डियाननि बा भारत हादरनि
औ
कालसाराव बा आरिमु हारिमुआवहाय माने गुबनो गाव जेराव जोनोम जादों बे न'खरखौ नागारनानै गुबुन नि न'खराव बा गुबुन हौवाजों जुलि जायोबा बियो गावनि न'खरखौ गारनानै थांनांगौ।
औ
आरो जाय सा हौवा दङ बियो गुबुननि हिनजावसाखौ लाबोनानै गावनि न'खराव दोनफैनांगौ आरो बेजों बियो संसार जानांगौ नंगौना नङा?
नंगौ थारैनो।
जोंनि भारत हादरनि बांसिन रायजोआवनो बेबायदि नाथायबा खायफा रायजोआवहाय जोंहा मेघालय खासि
नंगौ
फोरावहाय माने
औ फिसा हौवाखौ लांनानै माने बिजामादैखौ लांनानै फिसाजोनि थाखाय लाङो आरो नङासै होनबा?
हिनजाव बिसिनियावहाय हिनजावसाफोरनि मुङावहाय जेसेबां बिमा बिफानि न'आवहाय धोन सम्पत दं बे माने फिसा हिनजावनि आखाइयाव थाजोबो। आरो बेखौ लानानै जाय हौवाया बेजोंनो जुलि जागोन बियो बेखौहाय सामलायनानै संसारखौ सालायनानै जालांनांगौ जायो आरो‌। नाथाय औ मथेबा जोंनि गुबुनफोर रायजोफोरावबा माने हौवानि नामाव थाजोबनायलाय बेखौहाय हिनजाव मानसिया थांनानै बिसिनियावहाय बे हौवा सामलायनायजों बेयावहाय हेफाजाब हैनानै संसारखौ सालाय लांनांगौ। माने मदद होनांगौ। गाहाइयै जोंनियावहाय हौवाफोरा माने रल लायो आरो। बिफाव लायो।
आरो
औ जोंनि भारत हादरनि माखासे रायजोफोरावहाय माने फिसा हिनजाव आरो फिसा हौवाखौ गोबां फाराग खालामो आरो। फिसा हिन्जाव खौ गुबुन हरनो गोनां जानायलाय माने माखासे सोलोंथाइ खेथ्रआवहाय एसे खमनि होयो आरो माने। फिसा हौवाबा बेखौहाय इंराजि मिडियामाव आरो फिसा हिनजावफ्रा बेखौहाय गावनि जाथिनि
राव गुदि फरायसालि सरकारि स्कुलफ्राव बेफोरबायदिफ्राव होयो। जेरैजाय जोंनि औ।
थारैनो नोंथां बे समाव आं फंनैसो फोरमायथिनो सानदों। नोंथाङा जाबायदि मख'दों ओ एबा जाबायदि फोरमायदों थारैनो नोंथाङा सैथो बाथ्रा बुंदों जोंनि नोजोरावहाय गोदो गोदायनि ओंखायनो जेरावनाखि सुबुंनि समाजा समाज दाननानै संसार जाबोदों। बा नोंथाङा बुंदों भारत हादरनि खोथा एबा भारत हादरनि गेजेरावनो फिसा फिसा हारि हारिसा एबा हारिमाफोर दङ नङा होमबा? बिथांमोना गावबा गावनि आसार खान्थिजों एबा गावबा गावनि नियम निथिजों जेब्लानासिम गावसिनि फिसा हौवा आरो हिन्जावफ्रा देरबोयो एबा बैसो जाफैयो हाबा जानायनि संसार जानायनि अब्ला बिथांमोना गावबा गाव नियम नितिफोरजों फिसा हिनजावखौ हरो एबा बिहामजो लाबोयो एबा फिसा हौवाखौ हरो एबा बिजामादैखौ लाबोयो। थिग बिदिनो नोंथाङा बे बायदि आसार खान्थिनि सायाव बुंबाय फंनैसो थिग बिदिनो जोङो नोजोरबोदों बे बे सोलोंथाइनि सायाव जेरावनाखि जोङो नोंथाङा मख'दों सोलोंथाइनि सायाव गोबां बावहाय एसेब्लाबो जोङो फारागखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोदों। जेरावनाखि जोंनि हमना ला जोङो दा एगजामपोल हिसाबै बिदिन्थि हिसाबै जोङो बर' हारिखौ हमना लाबाय बर' हारिनि खायसे न'खरफ्राव ओरैबायदि जायो फिसा हौवा एबा फिसा हिनजाव जोनोम जाबाय बे न'खराव ओ‌ जेरावनाखि न'खरा एसे थाखा फैसा गोनां बे न'खरा खाथि खालानि मोजां स्कुलसिनावहाय गावनि फिसालाखौ होबाय आरो जेराव सरकारिफोर जेराव थाखा फैसानि राङारि सोलोंथाइयाव खम थाङो बेफोराव ओ देट मिन्स माने बै सरखारि फरायसालिफ्रावहाय जोङो गावनि फिसा हिन्जावखौ होबाय। मानो होनबा साननाया बेवहायनो थायो जों माखासे बिथिङाव नुयो गासैबो न'खरफोरा नङा, खायसे खायसे न'खरफ्रा नोंथाङा खोनादों
नोंगौ खोनागासिनो आं।
खायसे खायसे न'खरासो बिदि नाथाय गासैबो बिदि नङा। थारैनो बेावहाय फिसा हौवाखौ गुबुन मिडियाम एबा जेरैनाखि सरकारि नङै जेरावनाखि प्राइभेट फरायसालियानो जोंङो प्राइभेट स्कुलफ्राव हगारनाय थांनो होनाय बेफोराव खरसा बांसिन फिसा हौवानि नामाव खालामनाय बेनि मोनसे आइडलजियानो जाबाय फिसा हौवाया खामायगोन आरो बियो न'आवनो थागोन। आरो बियो जोंखौ बोरायबा बुरिबा जोंखौनो नायगोन एबा बियो बे न'खरावनो थागोन आरो बे न'खर खौनो बियो अनसायगोन बिनिखायनो फिसा हिन्जावखौ गुबुननो हरनांगौ ओ गुबुननो हरनांगौलाय ओ बेनो एसेबांनाखि गुबुननि न'आवसो थांखागोन बेनो सोलोंथाइखौ इसेबांनाखि गोनांथि गैया बेबायदि मोनसे आइडअलजि एबा सान्थिजों ओ गावनि फिसा आरो फिसा हिन्जावनि सायाव ओ बेबायदि मोनसे ओ‌ नोरजिया लोरबांथि सानस्रिफोरखौ जों बर' हारिनि पेरेन्सफोरनाव जों नुनो मोनो नाथाय साफ्रोमबोनाव नुङा जों बर' हारिनि एगजामपोल हिसाबै नुबाय बर' हारियाल' नङा गुबुन गुबुन हारि हारिसाफ्राबो बेबायदि जायहानाखि फिसा हिन्जावखौ गुबुननि न'आव हरनो गोनां जायो। बे बे बिथिङाव फिसा हिनजावनि बिथिङाव एसेबाबो खम थाखा फैसा खरस खालामनाय एबा सोलोंथाइनि बिथिङाव एसे खम होनाय बेफोरबायदिखौबो जों नुहुरो। नौ ना नङा नोंथां?
नंगौ माने जोंनि भारत हादरनि कालचारावहाय माने हिनजाव माहारिखौहाय सिगाङावहाय बाहेरायाव खामानि मावनो होआमोन। न' सिङावनो थानानै न खरनि संनाय खावनाय बैफोरबायाददि खामानि हौवाफोरनि सिङाव थानानै हाय फाजाब होनाय जानाय लोंनाय बेफोरबायदि खामानियावल' जोंनि हिजाव माहारिफोरखौ बाहायोमोन बाहेराव थांनानै बाहेरानि खामानि मावनो होआ, माखासे गोजौ थाखोनि खामानि
खालामनो होयैबो नुयोमोन नङा होमबा?
माने फुरा जोंखौहाय माने हिनजाव माहारिखौहाय माखासे खामानियाव आखाइ होनो होआमोन।
नंगौ।
गोजौ थाखोनि माखासे सरखारि बिफानफोराव साख्रि मावहोनाओ होनाय बेफोरबायदिखौ गैया
नंगौ-नंगौ थारैनो नोंथां ओ बे समाव आं फंनैसो बुंगोन नोंथांनिसिम, नंगौ थारैनो, बै समाव मोनसे सेफटि होननाय थायोमोन जेरावनाखि गावनि बिसि एबा गावनि फिसा हिन्जावफोरखौ बाहेराव थांनो होआ, बाजार थिलिफोराव थांनो होआ, माबा मोनसे ओ बाहेरा खामानिफोरखौ मावहोआ, सरकारि बिफानफोराव, थांहोआ साख्रि बाख्रिनि गोनांथि गैैया बेफोरबायदि नोजोरखौ जोङो हमथाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय आथिखालनि मुगायाव नोंथाङा साननानै नायदोंना आथिखालनि मुगायाव जेरावना खि फिसा हौवा एबा फिसा हिनजाव बेवहायनाखि जोङो जेबो दिफारेन्स एबा फारागथिखौ जों नुहुरनो मोना नंगौना नङा?
नोंगौ।
औ मानो होनब्ला दानि जुगाव फारागथि लायोब्ला जोङो मोनसे हारि एबा सुबुं समाजा एबा सुबुं माहा रि दावगानो हानायनि बे मोनसे लामाखौ जों मोननाय नङा। बेनि सायाव दा नोंथाङा ओ आथिखालनि मुगायाव फिसा हिनजावनि बिहोमानि सायाव मा मा फोरमायथिनो नोंथाङा सानो?
सासे जुदि हिन्जावसाया लेखा गोरों बा गुनि गियानि जायोब्ला मोनसे न'खरा गोजौसिनाव थांनायनि बांसिन बिहोमा दङ। मानो होनबा दा दा सासे गथ'आ बेयो बिफानिफ्राय बिमाजों बांसिन खाथि सोमोन्दो थायो। मानो होनबा बिफाया बाहेरायाव थांनानै खामानि मावो खायफाना खायफाना न'आव थानानैबाबो माने साननि खिनियावहाय बे जेसे हायो बाहेरायाव थानानै खामानि मावो, बे समावहाय बिजों गथ'जों बिमाया सो थानानै लोगो जाजोबो माने लोगो जायो आरो गथ'नि नांनाय गांनाय उखैनाय गथ'नि जानो लुबैनाय हास्थायनाय माबायदि बिथोन होयोब्ला गथ'आ मानिगोन आरो बे गथ'खौ मा सोलोंथायाइ होयोब्ला माने बि गोजौआव दावगालांनो हागोन बेखौ सासे लिरगिरि माया बांसिन मिथिनो हायो। आरो जुदि बिमाया गोरोंखा जायोब्लासो बैफोर बिहोमाखौ होनो हागोन जुदि बि गावनो गोरों नंखायाब्ला बियो गावनि गथ'खौ माबोरैहाय बियो स खालाम गावखौनो सिगां थाग्रोनांगोन अब्लासो गुबुननो होनो हागोन गियानखौ बेनिखायनो बिमाया गोरों जायोब्ला माने इयुन जोलैयाबो बांसिन आरो गोजौसिनाव थांनायनि बिहोमा होनो हायो बेनिखायनो हिनजाव हौवायानो जा जोङो माने समान नोजोरजों नायनांगौ आरो। जेसेबां हायो। माने दानि आरो जोंनि भारत सरकारफोराथ' एसे सिगांनिफ्रायनो बेटि बासाव आरो बेटि फाव होननाय बेफोरबायदि मोनसे
औ यजना औ नंगौ नंगौ
बेफोरो गोनांथार समान समान हिनजावफोरा देहायारियाव देहायारि बोलोआ एसे खम जानो हागौ नाथायब्ला मेलेमाथ' समानानो हौवाजों हिनजावजों माखासे बैफोरबायदि औ मेनेज खालामनाय सामलायनाय हाबाफारिखौहाय जों मेलेमजों मावो बेफोर खामानिखौ हिनजावानो जा हौवायानो जा समान सम माने खामानि मावनो हायो बेनिखायनो
नोंथाङा जाबायदि फिसा हिनजाबै एबा फिसा हौवानि सायाव जाबायदि जोङो सावरायबाय बियो थारैनो मोनसे मेहेरगोनां आयदा नंगौ थारैनो दिनै नोंथाङा फोरमायबाय बिनि गेजेराव फाराग खथिया जेबो थानो नाङा एबा सोरनिबा नखराव फिसा हिनजाव एबा फिसा हौवा दंबा समान नोजोरजों नायनांगौ आरो समान नोजोरै सोलोंथाइ होनांगौ। थिग बिदिनो नोंथांजों सावरायनानै गोबां मिथियैखौ मिथिबाय थारैनो बिदिब्ला जोंनि फंसे खोथायाव बुंनो हायो जोंनि बे जोंनि न'खरानो फिसा हिनजावनिफ्रायसो न'खर जायो नङा होमबा जेराव जेरावनाखि गंसे न'खरनि गुदियानो जाबाय बिमा बिमा माने फिसा हिजावान बिमा जाय फसा हिजाव देरगोन बे बिमा जाहैगोन नङा होमबा। अब्ला जोङो बांसिनै जोङो नोजोर होनांगौ फिसा हिन्जाव फिसा हिनजावखौसो सोलोंथाइ होसिननायाव आंनिब्ला
नंगौ अब्लासो माने बिनि न'खर
मानो होनबा बिफां बिफां औ बिफांखौ जोङो मोजाङै जोथोन लाखिबासो बे बिफांनिफ्राय जोङो मोजां फिथाइ मोनगोन नङा होमबा
नगौ।
औ थारैनो नोंथां दिनै बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय आरो। माखासे मिथियैखौ मिथिनाय मोनबाय बिदिब्ला जोंना समा एसेनोसै गोजोन्थों।
बिथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो गोबां आं नोंथांनिफ्राय गियान आरजिनो हाबाय आं बिनि थाखाय आ नोंथांनिसिम साबायखर बावहरो एसेनोसै,